खोनायाखै? हेल' ओ आब' उ नोंना खोनानो नागिराखै हेल' औ खोनाबाय खोनाबाय खाबाय अ खोनाबाय
मा खालाय मा खालायदों होनदां?
मा नोंला नेट नङाना ए नै ओरैनो दङ आङो ओरैनो औ बेलासिनि ओरैनो गोलांलाबायनानै दङ औ नोंहालाय मा खालामदों?
ए आंबो गोलांनानै नै दाबावैसो सो सिखारनानै ए गोराननानै आंबो दा बाव सिखार जों सिखारना बेयावसथो दं आं दा
ए औ गामिनि लामायाव ए जोंहा माबासोमोन दालि ओमफ्रायो दिंखिया फाजामोन औ हा खोनानो नागिरोसैमा आरोबा ए ओंख्रिया औ खोनादों खोनादों
अ ए जों ना गोरानसोमोन
ए मा ना गोरानमोन बोथिया खोनायाखै मा नांहां नाङाहां जायोथाय हेलौ खोनायाखै हेलौ हेल' खोनाखै आब' मा जासै न' खोनायाखै हेल' खोनायासै नामा माथो सिरि जाखो आं जेबो खोनायासैनो हेल' जेबो खोनायासैनो आं आब'